ओ नोंथां
औ मा खालामगासिनो दं नोंथांङालाय
दाथ' आं ओरैनो दं नोंथां
अ औ ओ माबोरै दं नोंथां दासान्दि
दासान्नैथ' मोजाङैनो दं नोंथां
औ ओ जों मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो नामा नोंथां
खोनादों दे
औ जागोन नोंथां जागोन।
औ आसामनि जोंङो आसामनि मोनसे जेंनानि सोमोन्दै सावरायनाय नामा?
औ जागोन
ओ आसामनि दैबाना बिनि सोमोन्दै फंनैसो जोंङो सावरायनो नोंथांङा सम होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां
औ नोंथाङानो फंनैसो बुंग्रोदो ओरैनो
ओ दै बाना होनोब्लाथ' जोंहा ओ जोंनि उम गामि ओनसोल एबा जोंनि टाउन सहर ओ बेफोरखौ ओ नस्थ' खालामो नङा होमबा दै बानाया जों दै बाना होनोब्लाथ' जोंनि ओ जोंनि जेंना जोंनि खैफोद लाबोयो जोंनि लामा लामा हान्थिनाय एबा बेफोराव जोंहा जोबोद खस्थ' मोनो जों दैबाना जायोब्ला जों दै बानाया जोंनि लामा फोर एबा जोंनि न'फोरखौहाय गोबां बेफोरबायदि बुख्रेबनाय एबा लोमसावनानै बाइक खालामनाय जों बेफोरखौ जों नुनो मोनदों दै बाना दै बानानि गेजेरजों जोंनि आसामाव आरो बांसिन जोंनि आसामाव नायोब्ला जों गुवाहाटि ओनसोल एबा टाउन सहराव जों नुनो मोनदों बेवहाय गोबां बेबायदिनो बांसिन दै बांनिफ्राय दै बांसिन जालांनायखौ जों नुनो मोन्दों बे टाउन सहरावहाय मानो होनोब्ला दै बानाया मानिफ्राय जायो होनोब्ला बांसिन जोंहा अखा बांद्राय हानायनि जाहोनाय एबा जोंहा लामा गैयैनि दै थांनो लामा गैयैनि एबा बे दै द्रेन फोरनिफ्राय जितु खाथि खालायाव दै बेबायदिनो नाला एबा दै थानायफोरनिफ्राय बेबायदिनो लोमसावनानै फैनायनि बानानै जानायखौ जों नुनो मोन्दों बेनिफ्राय गोबां जोंहा लामाफोरा एबा जोंनि टाउन सहर जोंनि कलेज स्कुल बायदिसिना रोखोम बेफोरनिफ्राय जोङो खहा जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरोोना नोंथां लामाफोर ब्लक जायोब्ला जोंना लामाफ्र बायोफ्राव जों बेदि स्कुल कलेजाव जों थांनो हाया जोंनि खामानिफ्राव जों थांनो हाया ओंखायनो जोंनि दैबाना जानाया जोबोद खस्थ' जोंनि खामानिफ्रावहाय गोबां गोबां हेंथा होयो जों बेफोरखौहाय सथा आरोना दसि खौ सम लानांगौ जायो आरो जोंहा दा नायोब्ला जों ओ जोङो बे दै दैबानानिफ्राय एबा जों गोबां जोंनि मावनाय आबादफोरा जोंहा खहा जानायखौ जों नुनो मोनदों जोंहा जोबोद खस्थ' मावनानै एबा आबाद मावनानै जों न'खराव खुंलांनो नाजायो नाथाय बेफोर ओ आबाद मावनायनि ओ जितु दै लोमनायनि गेजेरजों आबादफ्रानो नस्थ' जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो जिथु जोंनि न'खराव फिसिनाय जिब जुनार फिननाय जोंनि न'फोररावहाय बायदिसिना रोखोम सामानफोर थानाय बेफोरदि बानाजों लोमलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जोंनि न'फोरा बायलांनाय एबा सुबुं माहारिया खहा जानायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरनिफ्रायबो जोंनिखौ बिबायदिनो सम्फद जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जोङो दै दैफोरावहाय जों गोबां बेबायदिनो लेथ्रा बायदिसिना गारनानै जोंनि बायदिसिना जोंनि आसामावहाय गोबां गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोन्दों जों बेफोरखौ होबथानांगोन जोंनि दैयावहाय जोङो बांद्राय मायनि बायस माया
औ नंगौ नोंथां ओ आसामाव गंसे दैमा गाहाय गंसे रायजो आरो बेहाय गोबां गोबां बिबांनि अखा हायो बेनिखायनो आसामाव दैबाना जायो होननानै जों बुंनांगोन। ओ आसामनि दैबाना जानायनि गुबै जाहोनफोरा जादों बेबायदिनो बिफां लाइफां दानफायनाय आरोबाव दङ टाउन सोहोराव जोङो ओ बांद्राय गिदिर गिदिर न' लुनाय बेनि जाउनाव जोंहा मा जायो होनोब्ला
औ
हो बे अखाजों गबोनाय दैफोरा सेरमायलांनो थाखाय लामा मोना जायो।
औ
आरोबाव दङ ड्रेनफोरखौ जोङो जेब्ला ड्रेनफोराव जोङो दाखोर दाला गारगोन प्लास्टिक बेबायदिनो
औ
मुवाफोर गारगोन अब्ला ओ दैफोरा बोहैलांनो थाखाय लामा मोना जायो बेनिखायनो दैफोरा बुंनानै दैबाना जानाय बेबायदिखौ नुयो आरो। आरो बेबायदिनो गामि ओनसोलनि बेलायावबो जोङो नुनो मोनो
औ
दैमा दैसाफोरा आथिखालाव सिगांनि रुजुन नायाव नायोब्ला जों नुनो
औ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ
देब्रा सा फुदुंदो। हेलौ त्रिस्था होननो मोनबाय आंबो। बाहायालासिनोसो खालामनो हागौमोन हायासैनोबा।